नोंथां औ नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा ओरैनो फ्रि नामा?
औ नोंथां आं नै बारन्दायावनो बार जागासिनो नोंथां। दा फ्रियैनो दंथ'यो जाखांनानै।
फ्रिबा आं नोंथांजों माखासे खोथाफोरसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ मानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङालाय एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ नोंथां आङो जेनेबा
माइ गायनायावहाय नांखाल जांख्रा जानाय बेफोरनि सोमोन्दै माने आङो एसे सावरायनो सानदोंमोन जेनेबा बा नोंथांमोननि ओनसोलाव नांगाल जांख्राखौ माबायदि रोखोमनि जानाय जायो नोंथां?
अ जोंनि खैसाय नांगोल जांख्रा होनोबा माने लास्टआव माइ गायखांनायखौनो होनो नङा होम्बा नोंथां। माइ गायनाय ज'नो ओ बिदिनो जोंखैजाय नांगोल जांख्रा होनोब्ला माने जायनि न'खरावहाय माने लास्ट माइ गायनाय जागोन बे दिनखालि माने गामिनि बयबो माने ज' ओंखारलायनानै माने गायनाय जायो आरो माने नोंथां। जोंखैजाय बिदिनो ज' माइ गायलायनानै माने बयबो माने रंजा खुसि माने माइ गायलायनाय जायो बे समावहाय।
औ नोंथां औ।
औ। बिदिनो माइ गायनानै बयबो फुरथियै माने माइ गायलायो। बिदिनो हाब्रु फुनलायसै रंजालायसै औ। माने बेफोरबायदि जायो आरो माने नोंथां जोंखैजाय नोंथांमोन थिंलाय माबायदि जायो ओरैनो नांगोल जांख्रायाव?
दा जोंनिथिंजायबो बेबायदियानो जायो दा नांगोल जांख्रा जानाय समाव माने जेब्लानाखि माइया गायजोबो गायखांजोबनानै नांगोल जां जानो थाखाय खोथियाथिलि एबा माबेबा मोनसे दब्लायसे सो जेनेबा जानाय माबाखौहाय दुल्बि खौ दोननानै जोंनिथिं माने नांगोल जांख्राखौ जानाय जायो आरो नोंथां। बे नांगोल जांख्रा जानाय समाव जेनेबा गायग्राफोरा हयथ' सानै साथामजोंनो गायनो हायो।
औ नंगौ।
माने नांगोल जांख्रानि नामखौ लाखिनो थाखाय माने गामिनि गोबांथार बाहाय सुबुंफोरा थुबुर जानानै माने बयबो गाव गावनि हालेवग्रा जेनेबा मोसौफोरखौ लाबोनानै नांगोलजों हालेवलायनानै माने बेयाव फोमोननानै माने जेनेबा आइजो बा हौवाफोराबो आथिखालाव गायखायो नालाय माने बेखौ ज'यैनो गायलाय लायो गायखां जेनेबा गायनानै गेजेर नांनाय समाव बा गायखांसै समाव मानि गावजों गाव हाब्रु फुनलायनाय होसोलायनानै हाब्रु फुननाय खाथियाव दैमा फोर दङबा दुगैनाय बेफोरबायदि माने गोबांथार माने खुसिखौ लानानै नांगोल जांख्राखौ जानाय जायो आरो नोंथां। बिनि अनगायैबो जेब्लानाखि नांगोल जांगख्राया जोबखाङो जायनि न' न'आवहाय नांगोल जांख्राखौ जानाय जादों बै बिथांमोननि न'आवहाय माने माखासे जानाय लोंनाय बेफोरबायाददि खालामनाय जायो आरो नोंथां। बे समावहाय बयबो माइ गायखांजोबनानै हालौवखांनानै बैसिनि न'खरावहाय थांनानै बयबो जानाय लोंनायफोरखौ ना बेदरफोर जायो बायदिसिन सिना रोखोमनि जानाय लोंनायफोर जायो दा बेफोरबायदि जा जानाय लोंनाय समाव माने बयबो रंजा खुसियै माने जालायलायनाय बेखौ माने जों नुनो मोननाय जायो आरो बाहाय जेबो रावबो दाङा बाजि जाया जे रावबो रावजों बो माने दाङा बाजि जाया बेबायदि रोखोमखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। दा आं मिथिबावनो लुबैदों नोंथां जेनेबा नोंथांमोननिथिं माइआ जेब्लानाखि मोनो बे माइ मोननाय समाव नों नोंथांमोननिसिं जेनेबा माइखौ माबायदियै हानाय जायो जेनेबा माइ हानोसै समाव मा मा जेनेबा मा रोखोमनि हानानै माने फोजोबनाय जायो आरो नोंथांमोननिथिं जेनेबा बेफोरखौ मा रोखोमै मावनाय जायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां एसे जे जे मिथियो बेखौ एसे खोन्थानोसै नोंथांनो।
औ थां औ।
माने जोंखैजाय माइ हाजेननायनिनायनिफ्राय लानानै खोन्थानोसां नोंनो एसे।
औ नोंथां औ।
बिदिनो जेब्ला माइया मोनो अब्ला माइखौ हानो थाखाय इदिनो गामिनि सानै साथामसो सानै साथामसोजों माने ज' हाग्रोनाय जायो आरो माने नोंथां जोंखैजाय।
औ नोंथां औ।
औ बे समावबो माने जोंना बेखैहाय जोंनि ओनसोलावहाय माने माइ हाग्रोनाय समावहाय बिदिनो एसे सावरि बायदि माने खालामनाय जायो आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बिदिनो जानाय लोंनायजों माने माइखौ हाग्रोनाय जायो आरो जोंखैजाय। बिदिनो हायै हायै बिदिनो माने जेब्ला माइया उनावहाय जोबनोसैबा, बिगासेसो बा आधा बिगासो थाबावबा माने गामि ज' ओं खारनानै माने ज' ज' रंजा खुसि बेवहायबो माने माइखौ हालायनाय जायो आरो माने नोंथां,
औ औ
औ बेहाय माने गोबां मानसिफ्रानो हायो ओमफ्राय ज' ज' माने माइ हानाय समावथ' जोंहा गुमा गोथावबो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ बे गुमा गोथाव हमनानै मोननायखौबो माने जोंखैजाय माने ज' खालामनानै माने जायनि न'खरावहाय बिदिनो जोबथा माइ हानायनि जांख्राबा सावरि जादों।
औ
औ बिसिनाव ज' माने बे गुमा गोथावखौ बाथोन देनानै माने, गावजों गाव लोंनाय लोंनाय जानायजों माने ज' सरजाबफायो आरो माने नोंथां बेखौबो
औ नोंथां औ।
औ बिदिनो जानाय लोंनाय थाफायो बेवहायबो। गोबाङैनो दाउ बेदर ना बेफोरबायदि गोबां। माने जाग्राफोरजों रायजोफोरखौहाय माने अनसायो आरो ना माने नोंथां। माइ हा हाखांनायनि नामखौ लानानै। औ। नोंथांमोनथिंलाय बिदि माइ हानायनि माबाया मा बायदि जायो माने।
औ। जोंनि थिंजायबो नोंथां बेबायदि एखे रोखोमनि। हाबाफारिखौनो लानानै मावनाय जायो जेनेबा।
औ।
न'खराव मानसिया जुदि हाग्राफोरा। जेब्लानाखि माइया मोनो अब्ला हाग्राफोरा जुदि न'खरावनो बुरजा। दंफायोब्ला जोंनि ओनसोलथिं माने। गावनो न'खरैनो माने हानाय जायो आरो जेब्लानाखि माइया बां द्राय मोनब्रेबाय उम बांद्राय मोनब्रेनानै। सेरेमद्रायबाय बांद्राय सेरेमद्रायबाथ' जोङो जेनेबा हानायाव एसे। उसुबिदा जायो आरो।
औ नंगौ।
बै मोननाय फिथाइफोरा माने माइ बिदांफोरा। बांद्राय मोनब्रेयोबा माने सिरिनो नागिरो आरो नोथां। दा बिनि थाखाय। जेब्लानाखि माइया बांद्राय मोनब्रोयो अब्ला माने। बै न'खरनि जायनि न'खराव माइ हादों बे न'खर नि मानसिया माने। हानो हास्लाबजोबैनि थाखाय थाबैनो फोजोबनांगौनि थाखाय। हानायखौ माने माखासे मानसिफोरखौ लाफानानै हानाय जायो आरो बेयावहाय। जेनेबा गामिनि मानसिफोरखौ लानानै बा गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ लानानै माइखौ हा होनाय जायो आरो नोंथां दा बे माइ हानाय समाव हाजेननायनि। फ्रायनो लानानै जेनेबा जोंनि समाजावहाय मोनसे। जेनेबा गुमा गोथाव होननाय दङ बे गुमा गोथाव होननायखौ माने। जोङो जायो आरो दा बेनिखायनो। बै माइ हानाय समावहाय जेनेबा गुमाफोरा माइयावहाय। माइ बिदांफोरावहाय बानानै थायो माइ फिफांफोराव दा। समाव बेफोरखौ। नोजोर होनानै माने जाय हाग्राफोर बिथांमोना। गुमाफोर गुमा गोथावफोरखौ हमनानै माने लानाय जायो आरो खायफाया जेनेबा। बै जायनि न'खराव जेनेबा। माइखौ हादों बे माइ हाग्रानि न' नखरावनो गुमाफोरखौ जानाय एवनानै बा संनानै जानाय जायो। आरो जेनेबा खायफायाखौ गावबागाव जेनेबा थांनाय समाव लानानै थांफायो आरो। ओ गुमा गोथावफोरखौ जेनेबा एवनानै जायोब्ला बाथोन जायोब्ला आरो अनलाफोरजों ओंख्रि जायोबा माने बिराद गोथाव जायो आरो। दा माइ हानाय माइ हानाय समाव जेनेबा माइआ ओ जेनेबा हाखांसै माखासेल'सै जेनेबा दब्लायनै दब्लायथाम बे फोरबायदिल'सै होमब्ला माने जोंनि समाजावहाय मोनसे खासि दहा होननाय सोदोब दं आरो बे खासि दहा होननाय जेने बा बाहाय बयबो गामिनि फैनो हानाय सुबुं फोरा फैनानै माने माइखौ हानानै फोजोबनानै होनाय जायो आरो दा बेखौनो माने ज'यै हानाय बै माबाखौनो खासिदवा होननाय जायो। आरो दा माइ हानाय समावहाय गोबांथार माने जानाय लोंनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै बै समावहाय माइ हानाय समाव मुला बेदरफोर मोननाय जायो। बै समाव नारें मोननाय जायो नारें जुम्ब्रा मोननाय जायो बेफोरखौ लांनानै माने बानलु संख्रि लानानै ल'गायनानै माने बयबो गासैबो जायनाखि हाग्राफोर बिसोरो माने ज'बैनो जेनेबा खाजि लगाय लायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेनि अनगायैबो जोंङो माइ हाखांनानै माइखौहाय रोगानानै लाबोयो माइ रोगानानै लाबोखांनायनि उनावहाय मारा होनाय जायो आरो दा नों थां मोनथिं माइ मारा होनायखौ माबायदि रोखोमै होनाय जायो जेनेबा आथिखालावथ' ओ बांसिनै जोंङो जेनेबा गुबुनारि मेसिन बाहायनानै जोंङो माइ मारा फोरखौ होनाय जायो आरो गोदोनि समाव जेनेबा मोसौफोरखौ बाहायनानै माने मारा होनाय जायोमोन आरो दा नोंथांमोनथिं माबायदि रोखोमनि सोलिबाय थायो।
जोंनिखोयबो औ नोंथां जोंनिखोयबो माने गोदो सम गोदोहायथ' माने मोसौजोंनो होनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
औ दानि जुगावथ' सोलायबोबाय जुगाबो आरो दो जौगाबोबाय नालाय नोंथां बेखायनो माने मेसि नारि आगजुफोरजों माने आजिखालि माने बांसिन मारा होनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो माने जोंखैजाय। माने फ्रायानो माने मोसौजों होनायखौनो नुनो मोननो थांला आरो माने नोंथां। नु-नुनो मोनबाबो माने बिदिनो खम बिबांनि होनो मोननायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदिनो ना एसे आलादा नोंथांमोन थिंलाय।
जोंनिथिंबो बेबायदियानो नोंथां सिगांनि समावथ' जेनेबा मोसौफोरजों मारा होनानै होनाय जायोमोन दा आथिखालाव ट्रेक्टर बाहायो गुबुन मेचिन बाहायो जेन' बा माइ बिदांफोरखौ दाइरेक माइ, बजाफोरखौ डायरेक्ट सोनायनि गेजेरजोंनो माने माइआहाय दडाइरेकहाय माने गावनो आलादा-आलादा रोखोमै गनाय जायो आरो बाहाय जेबो मोसौनि ना मानसिनि ना मानसिनि जेनेबा खस्थ' जायो ना माबानि मोसौनि खस्थ' जायो बेफोरबायदिया गैया जानायनि थाखायनो आथिखालाव बांसिन नारि बुस्थुफोरखौ माने जोंनि ओनसोलाव माने बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो। बांसिनै जोंङो मोसौनि बाहायनाय खौनो माने नुनो मोननाय थांला नुनो मोननाय जाला आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। माने मोसौआबो खस्थ'मोन नालाय औ औ।
दा नोंथां जोंङो गोबांथार सावरायबाय नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा जों मिथिलायबाय दा जोंहा समाबो बारा गैला नोंथां दा जोङो दोनथ'लायनोसै नामा? मालाबा सम मोनबा मोजां रायलायफिनसै। नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां औ आंबो बहुत गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो मोननानै। औ नोंथां दे औ औ औ दे।